ओ खोनादोंना नोंथाङा?
होम
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो नै ओरैनो दंथयो दायोथ।
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों ओ ससियेल मिडियानि सा सायाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन।
अ सावरायजागोन दे नोंथां फ्रियैनो दं।
अ अ अ बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन ना ससेेल बायदि ओह ससियेल मिडिया दा माबायदि सोलिगासिनो दङबा बोरै जोङो ससियेल मिडि खौहाय माबोरै मिथिनाय जायो बा मा मा खामानिनि थाखाय। बाहायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओह हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला फोरमाय
ससियेल मिडिया होनोब्लाथ' जोंहा मोननैयावबो गोलैयो ससियेल मिडियानि थाखाय जोङो माखासे गाज्रि आरो माखासे मोजांबो जोङो मोननो हानाय जायो।
औ
मोननैबो साइडआवनो माने ओह बुंनो थाङोब्ला गाज्रिबो गोहोम खोख्लैदों मोजांबो गोहोम खो खोख्लैदों
औ थारैनो नोंथां।
औ साननानै ला ओ मोजांनि फारसे बुंनोसै आं मोननैसो। ओ ससियेल मिडिया यानो दारै जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय मानसिफोरखौ जोङो जेरै कन्टेक्ट खालामनो हायो। बा मोननो हानाय जायो ओ साननानैला ओ मोनसे गुबुन जायगायाव थानाय मानसिखौ जोङो नुयै खोनायै जायगायाव थाहैनाय मानसिखौबो जोङो ट्क खालामनानै बिसोरजों रायज्लायहरनो हायो। बाथ्राफोरखौ फोरमायलायहरनो हायो खबर सबर लानो हायो। आरो जोङो ओ साननानै ला बबेबा मोनसे जायगायावबा बबेबा हादरावहाय जानाय जाथाय बा माबा मोनसे निउस बायदिसिनाखौ जोङो ससियेल मिडियानि दारै जोङो मोननो हानाय जायो।
औ
ओ आरो जोङो ससियेल मिडियानि दारै जोङो माखासे गावनि रोंगौथिफोरखौबो दिन्थिफुंनानै बा सोरबा मेथाइ रोजाबनो मोनो बा सोरबा बा मोजा मोसानो मोजां मोनो बा सोरबा कमेडि खालामनो मोजां मोनो। नै बेेफोरबायायदिजोंबो जोङो गावनि रोंगौथिखौ जोङो ससियेल मिेडियानि दारै जोङो दिन्थिफुंनो हायो बा देखायनो हानाय जायो।
औ औ
आरो जोङो माखासे ससियेल मिडियानि दारै जोङो माखासे साननानै ला जों ओ मुवा बेसादफोरबो जोङो फाननो हानाय जायो।
औ
ओ आरो गोबां दङ बेबायदिनो जेनेबा साननानै ला जोङो ससियेल मिडियानि दारै जोङो सोरखौबा मददबो खालामनो हानाय जायो सोरबा ओ गोब्राब लोमजानाय बा माबा मोनसे रांखावरिनि आंखाल जानाय। बेफोरनि खौ जोंहाय बेफोरखौहाय जोङो ससियेल मिडियानि दारैबा मदद खालामनो हानाय जायो।
औ
औ आरो जोङो दानिया ससियेल मिडियानि दारै जोङो गोबां रां खाव रांखावरिबो जोङो आरजिनो हानाय जायो जेरै साननानै ला फेसबुक इउटुब इन्सटाग्राम बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां रांबो आरजिनानै लानो हानाय जायो।
औ
बेबायदिनो ओ ससियेल मिडियायाव जोंना माखासे जोंनि गेजेराव गाज्रि गोहोमबो खोख्लै दों। हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ औ जोंना माखासे बेबायदिनो ससियेल मिडियााया जोंनि गेजेरावहाय गाज्रि गोहोमबो खोख्लैबोदों नोंथां।
औ औ
जेरै साननानै ला जोङो समनि गोबां नस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोङो ससियेल मिडिया मबाइल जो नायनानै थाबाय थायोब्ला जोङो गोबां मावनांगौ खामानि बा गोबां खामानि फरायनाय लिर नाय बबेयावबा थांनांगौ मानांगौ नैबेफोर जोंना टाइमा नस्थ' जानानै थाङो।
औ।
आरो जोंहा माखासे ओ जेरै स्टुडेन्टफोरा बा उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोंना मबाइल दिन्थिबाय थानानै जोंना समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जेरै उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जोङो मबाइल दिन्थिबाय थायोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मेगननि लेन्स आरो हुदाफोरा जोंना गाज्रि जालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनो।
औ थारैनो नोंथां।
ओ गावजों गाव आरो जोंना सोमोन्दोआबो ससियेल मिडिया। इउस खालामबाय थायोब्ला जोंना जोबलाङो। मानो होनना बुङोब्ला जोंना ओ साननानै ला गंसे न'खरावनो सानै साथाम मानसि थासेयावबो गाव गावजों गाव रायज्लायलायनाया खम जालाङो मानो होनना बुङोब्ला बयबो माने दानिया गाव गावनि मबाइल बा ससियेल मिडियाआव बेस्थ' थायो। न'खराव मोजां गाज्रि रायज्लायनाय मानाय बेफोरबो खम जालांनो हमबाय।
औ।
औ नोंथाङाबो ओ बेबायदिनो मोजां एबा गाज्रिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो।
औ।
नोंथाङा नोंथाङा जेरै दा ससियेल मेडियानि सायाव फोरमायदों बेफोरबायदिनो मोजां आरो गाज्रिनि सायाव ओ थिग बेबायदिनो आंबो फंनैसो नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो। नोंथांनो फोरमायनो सान्दों।
औ औ।
ओ ओ बेफोरबायदिनो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे जे ओ नुयि जाथाय। खौबा खोनायै जाथायखौ जोङो नुनोबो मोनो आरो खोनानोबो मोनो। ओ मानो होनोब्ला ओ मानो होनोब्ला जोङो गोजाननि ओ गोजाननि जानाय जाथायखौ जोङो ओ नुहुरो आरो बा ओ मबाइलनि गेजेरजों जोङो खोनायो।
औ औ।
ससेल मिदियानि गेजेरजोंबो मोनसे बिजिनेस बायदि मावनो हायो। जेराव जोङो ओ बेफोरबायदिनो मोनसे ओ भिडिअ' बा बेफोरबायदिनो ओ रिल्स बानायनानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मोनसे बिजिनेस बा गस्ला दखान जा ओ दख'ना दखान जा बेफोरखौ जोङो मबाइलाव बा बेफोरबायदिनो रिल्स देखायनानै जोङो बेफोरबायदिनो जोङो मोनसे ओ थाख ओ फैसा आरजिनो हायो आरोना नोंथां ।
औ औ नंगौ।
आरो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो ओ जोङो मोनसे जोङो बेफोरबायदिनो गावनि नांगौखिनिया खामखौ खामानिखौ जोङो मावना लानो हायो मानो होनोब्ला जोङो ओ साख्रिफोरनि एप्लाइ खालामनोबाबो जोङो म-मबेइलनि थ्रु यैनो जोङो बानायनो हायो।
औ औ नोंगौ थारैनो।
औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ गावनि खामानिखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो मावफुंनोबो हायो बा बेफोरबायदिनो जोङो मावलांनो हायो आरो। ओ बेफ बेफोरबायदिनो थिग हमना ला ससियेल मिडिया मोनसे ओ बाहायनो रोङोबा मोनसे मोजां आरो जुदि जों बाहायनो रोङाब बा बेयो ससेेइल मिडिया जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रिबो जोङो गाज्रि जानायखौबो जों नुनो मोनो आर
औ औ नोंगौ औ।
औ जोङो ओ सोसेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरबायदिनो थाखा बा फैसाबो आरजिनो हायो रोङोब्ला आरो।
औ औ।
ओ बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंदों जे गथ'फोर नो बांद्राय मबाइल बा इदि बेफोरबायदि देखायोबा मेगन गाज्रि जायो होनो औ ओ बे खोथाया सैथो जोङो जुदि मबाइलखौ जुदि जों बांद्राय बाहायोबा नां गौनि बांद्राय बाहायोबा जुदि जोंनाव ओ बेफोरबायदि खैफोदा ओ खैफोद जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ।
औ बेफोरबायदिनो ओ जोङो बेफोरबायदिनो ओ जानाय जाथायखौ नुबाय थायो आरो
बेफोरबायदिनो जोङो खोनाबायबो थायो आरो बेफोर जाथ
औ नंगौ नों थां औ नाथाय जोङो ससियेल मेडियानि दारै जोङो गोबां माखासे ओ फेक निउस बा गाज्रि ओ नंखाय रादाबफोरखौबो जों मोननो हायो। जेरै जोङो ससियेल मिडियानि बांद्राय इउस खालामबाय थायोबा जोंना जेरै ओ उन्दुनायनिबो प्रब्लेम जायो जोङो बांद्राय हर हरसिम जोङो मबाइल नायबाय थायोब्ला जोंना गावनि देहायाबो नस्थ' जालाङो आरो मेगना उन्दुनो ओंखारि जालाङो बेमार आजारा जोंना थाबनो बारसिनो जोंनाव ओ खाबु मोननाय जायो। औ आरो जोंना मोजाङाव बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे जोंनि जाखिनि ओ मेम'रिस बा जोंनि सिगां समनि जाबायदि फटकफोर जों नैबेखौ जोङो ससियेल मिडियानि दारै जोङो उनसिमहालागै जोङो नायफिननो बा मोनफिननो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां।
औ जोङो साननानै ला जोङो ओ मबाइलाथ' जोंना माब्ला मा जागोन जोंथ' जेबो मिथिया नालाय ना नोंथां? नाथाय जोङो ससियेल मिड मियानि माखासे प्लेटफर्मफोराव जोङो गाव गावनि फटक'फोरखौ जोङो आपल'ड खालामनानैना दोनोबा माबा मोनसे एसे हगारनानै दोनोब ब्ला जोङो उननि समावहाय बेफोरखौ जोङो नायफिननो बा मोनफिनो हानाय जायो आरो माखसे गाव गाव गावनि मेम'रिसफोरखौ। हेल'।
औ थारैनो।
औ आरो जोंहा।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय नङा होमबा।
औ नोंथां औ जाबाय औ।
उनावहाय। लोगो मोनफिनगोन बा सावरायनो मोनफिनगोन बेफोरबायदिखौ आसा खालामो नोंथांजों।
औ थारैनो।
औ बिदिब्ला ओ दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां औ।
औ औ।